औ नोंथां खोनादोंना? औ अब्ला जोंङो जोंनि टपिकखौ आसामनि दैबाना लानो नामा नोंथां? आसामनि ओ दैबानानि बागै एसे सावरायलायनोसै दे। आसाम माने आसामाव ओ दा सान्दि अ दासान्दिनिबो रायलायनो हायो। जेनेबा थांनाय समफोरनिबो रायलाय हायो आसामाव माबादि ओ दैबाना फोर जाबाय थायो। बेनि बागै जोंनि नायोब्ला थ आसामआ बहुत दैबानानि थाखाय। ओ एसे मुंदांखा जानानै दङो। जोंनि नै आसामा। औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
उम दाथ दैबाना बुङोब्लाथ जोङो। बांसिन जायगायावनो गोबां दैबानानि खौरां जोङो नुनाय जायो आरो। आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआवबो नाथाय जोङो। आसामाव बांसिनखौ दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
दैबानानि सम होनोबा जोङो। बैसागो बोथोर बायनायनि उन। उननिफ्राय हमनो हायो आरो। दाथ नै दैज्लां बोथ। थोर दैज्लां बोथोर समाव गोबां अखा। अखा हानायखौ जों नुनो मोनो। दा जोंनि ओनसोलावबो गोबां अखा हायो। बेजों लोगोसे जोंनि आसाम। आसामनिनो गोबां दाब दाब जायगाफोर दङ। जेरै दैमा ओनसोल दैमा ओनसोलाव जोङो बांसिन। सिन दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोङो दैमा ओनसोल होनोबा। ब्रह्मपुत्र दैमानि जिं जिं थानाय जायगाफोर। उ हमनो हायो आरो बेजों लोगोसे। ब्रह्मपुत्रफोराव गोग्लैफैनाय। दालाइसा दैमाफोर जेरै मानास ओमफाय दिहिं आरो सुबन सिरि बिदिनो गोबां दैमा दैसा दङ' आरो। ब्रह्मपुत्रजों फोनांजाब नाय दैसाफोर बे ओनसोलावबो जोङो गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोंनि दैया गाहायै ओजों माने सा खर' सा माने सा
उम
सानजा खर'निफ्राय गोग्लैबोनाय जायो जेरै टि बेद चाइना ओनसोलनिफ्राय अ चाइना ओनस सोलनिफ्राय गोग्लैबोनाय जायो। अरुणचल उरुणाचल हाजोजों गोग्लै बोनाय जायो उम दा माने बेनिफ्राय दै बोहैबाय बोहै बोबाय थानायनि गेजेरावनो जोंनि आसामाव गोबां दै अखा हानाय जायो। गोबां बिबांनि अखा हानाय जायो। बे अखा हानाया माने जोंनि दैमाफोरखौ बांसिन बिबाङाव दैखौ बुरजा खालामना दोननाय जायो एबा बांहोनाय जायो आरो। बेनि जाउनाव माने दैया थांख'नो हायैनि थाखाय खाथि खालानि ओनसोल फोराव दैबाना खालामनाय जायो। दैबाना जायोबा जोंहाथ' गोबां खहा जायो जेरै न' बां बायनाय जिब जुनार खहा जानाय आरो बेजों लोगोसे सुबुं सम्पदनि गोबां खहा जायो जानाय लोंनायनि आदारनि बां
थ' बुहुत खस्थ' जायो ना ओम
दाथ' जोङो दैबाना जायोबा गोबां रोखोमनि प्रब्लेमखौ जों नुनो मोनो दा जोङो दैबाना जायोबा नाथाय गारि हान्था मेलाया बन्द' जायो आरो बेजों लोगोसे फरायसालि फोराबो बन्द' जायो फरायसालियाव जोङो थांनो हाया आरो बेजों लोगोसे जे मबेबा मोनसे आरजेन्ट खामानिफोर एबा फोरखाफोर जायोबा जोङो थांनो हाया आरो बेजों लोगोसे जोंना दङ मोसौ मैसो माने जिब जुनारफोराबो गोबां खस्थ' मोनो दैबाना जायोबा जिब जुनारफोराबो दैबानानि थाखाय थाखाय थैयो एबा बुखारलांजायो
औ
दा दै बानाया जोंनि आसामावनो बांसिन खहा लाबोनायखौ जोङो बोसोरफ्र समबो नुनो मोननाय जायो आरो दा देग्लाय बोसोरावबो दैबानाखौ एसे बिबांनि नुनो मोनदों थेवब्लाबो दैबाना जानायनि सम्भाबना दं आरो दा जोङो दैबानाखौ ख दै दैमानि खाथि खाला थानाय ओनसोलजों लोगोसे जोङो टाउन सोहोरावबो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
उम आथिखालावथ' बांसिन ओ गुहाटिफोरावथ' नुनो मोनफ्रामोआनो दैबाना जानाय उम
थ' जोङो टाउन सोहोरावबो दैबाना जानायखौ गोबां नुनो मोनो दा टाउन गुवाहाटि ओनसोला जोङो हाजोनि गाहायाव दङ नालाय हाजोनिफ्राय दैया खार ख्लायबोनाय दैफोरा माने गुवाहाटि नोगोरमायाव जमा जाफैयो आरो बे गुवाहाटि नोगोरमानिफ्राय जों दैया बोहैलांनो हायैनि थाखाय एबा नालाफोरा होथिना थानायनि था खायनो दैफोरा माने थबनो थांख'नो हाया। बे थांख'नो हायैनि जाहोनावनो दैफोरा माने जमा जानानै दैबाना खालामनायखो जों नुनो मोनो। दा थांनाय से मासनि सिगावसो जोङो गुहाटि ओनसोलाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो दाबो गेजेर गेजेर माने अखा हायोबाथाय दैबाना जानायखौ जोङो खोनाबाय थायो आरो।
औ बिदिनो ओ बिदिनो माबा मा होनो ओ आसामाव बांसिन ओ दैबाना जानायनि इदि दिस्ट्रिक्फोरा मा माया गोलियो नायोब्ला?
अ जोंनावथ' ओरैनो दैबाना जानाय जायगा होनबाथ' जोंनि नै जोंनि खाथि खालायाव दङ ओजों बरपेटा डि्रस्टिकआवबो बांसिन दैबाना जायो बर पेटा ड्रिस्टिकआव जायो। आरो ओजों गोजौआव दङ माने माने ब्रह्म फुथ्र। दैमाजों नांजाबनाय जिल्लाफोरानो बांसिन दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओरैनो गलाघाट दङ। धेमाजि साइ दाव दङ।
उम।
जोंनिया बरपेटा आरो गवालपारा साइद दङ।
औ।
आरो जोंनि बाक्सायावबो गेजेर गेजेर सम सम जायो। बाक्सा ओनसोलावबो आरो चिरांखैबो सम सम जायो दैबा थानायनि थाखाय उम। आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा दङ'
ओरै उम।
शिबसागर साइदखिबो दङ। एसे एनै आरो हले बांसिन बांसिन दै दै बानायानो जोंनि गाहाय ओनसोल दैबु दैमा दैमा ब्रह्मपुत्र दैमानि खाथि खालानि ओनसोल एबा जिल्ला फोरानो बांसिन दैमानाजों साग्लोबजानाय जायो आरो। ओमफ्राय दा जोङो दैमानाखौ होबथानायनि थाखाय एसे जोङो सावरायनो हायो आरो ना।
औ दे ओम अब्ला औ नोंथाङा एसे ओ बेखे एसे ओ सावरायना हो होमबा। दैबानाखौ बोरै जों हमथ होबथानो हागोन। बेफोरनि सलुसन इसे।
उम दाथ' जोंङो दै बानाखौ जोंङो हम थानायनि गोबां राहा दङ नाथाय माने बेखौ राहाखौ जोंङो प्रेक्टिकेलैलि मावनायनि एसे जोंनाव माने बांद्राय इदि प्रेकटिकेलि मावनायनि खामानिया खम आरो माने जोंङो नुनो मोना खुगाजों होननायखौ जोंङो खोनानो मोनो नाथाय प्रेकटिकेलि हाबा मावनायखौ जोंङो गोबां खम नुनो मोनो आरो नाथाय जोंङोे आथिकेलि हाबा मावोबा जोंङो दैबानाखौ होबथानो हायो दा दैबाना होबथानायनि जोंङो मोनसे गुबै राहायानो जाबाय दैमा जिं जिंफोराव माथ
उम
बान्दो बान्दो माने माथावरि बायदि गोजों दैमा दैमानि हा बे खुख्लनायखौ जोंङो खमायनो थाखाय थाखाय जिं जिं रुबुङाव अन्थाइ जाबनानै हा खुख्लानायखौ खमायहोनो हायो बेजों लोगोसे दंफांफोरखौ गायनो हायो आरो दैमानि दैया दैमायाव माने हाया गोबां बिबांनि जोंनि गोग्लैबाय थायोबा दैमाया थौले जायो बे थौले जानो दैमाखौ जोंङो
उम
जावनानै गोथौ खालामफिननो हायो आरो
औ
बेजों लोगोसे जोंङो जाबोर जालाफोर गाननायखौ खमायनांगोन दैमाफोराव एबा नो टाउन सहराव नालाफोराव एबा ड्रेनफोराव जाबोर गारनायखौ खमायनांगोन। जाबोर थाबथानाय थाखायनो दैफोरा जों मोजाङै थांनो हाया
औ।
जाउनावनो माने नोगोरफोराव जोङो बांसिन दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो दा दै बानाखौ होब- थानो जोङो दंफां लाइफांखौबो गायनांगोन हा खुरख्लानायखौ होबथानो दा दंफां लाइफाङाबो दैबानाखौ खमायनायाव गोबां बिबांनि माने हेफाजाब होयो। दा दैमाफोरा मोजाङै खारनो थाखाय रुगुंजों खारनो थाखाय माने दंफांनि रोदाफोराबो हमथायो हा खुरख्लानायखौ बेजोंनो हा खु- ख्लानाया खमायोबा माने
उम
दैमाफोरनि थौलेथिया खमायो आरो थौलेथिया खमायो आरो बेजों लोगोसे दङ सोरखारि भाबै बायदि मैया राहा लानाय दा दैबाना जायिनि सि- गाङावनो जोङो सुबुंफोर सांग्रांथिय खालामनो हायो जेरै न'फोराव दैबाना जानायनि सिगाङावनो न'फोरखौ एसे साखोन माने सांग्रांथि खालामनानै दोननो हानाय खोन्थानाय दैबाना जायैनि सिगाङावनो बे जायगानि सुबुंफोरखौ गुबुन मोनसे जायगायाव दोनहैनाय माबानाय जिब जुनारफोरखौ रैखाथियै दोनहैनाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दैबाना जानायनि उनाव सुबुंफोरखौ बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगा दाबसेयाव रिलिफ केम्पमद दोनहैनाय आरो बिसोरनो जागा जाग्रा आदार जगायनाय बेफोरखौ जोङो माने दैमा दैबाना जाखांनायनि उनाव जोङो बेफोर रैखाथिखौ खालामनो हायो आरो
उम
दैबानाखौथ' जोङो जागोन होननानै
ओम
डाइरेक्ट खोन्थानो हाया नालाय जों माने दैबाना जा जायनि सिगाङावनो गोबां राहा लानानै जोङो बे दैबाना जानायनिफ्राय होबथानो हायो आरो बेयो
दा दैबानानिनो गुबुन गुबुन आरो दंबावो दा जोंनि आसामावनो
औ
दैबाना
आसा ओ दैबा आसामनि दैबानायाव नैयाव फालांगिफोराबोथ' खहा जायोना बेनि बागै एसे सावरायना होबानो जाबाय नोंथाङा
जायो नोंथां दा फालांगियारि फोरा जाबाय ओ फालांगिरिफोरा दैबाना जाबाथाय माने गोबां बिबांनि खहा जायो बिस बिथां बिथांमोननि गलाब फोराव सुबुंफोरा थांनानै बाहायनो हाया आरो जेरै दावबायाहैनाय दा बासफोराबो माने पेसेन्जार मोना दैबाना जाबाथाय आरो गारिफोरा खारनो हाया इन्जिनफोरा गाज्रि जायो दा दैबाना जाबा मोनसे बे गारिया खारनो हाया बेनि दैबानानि गेजेराव माने जाब्रबथाय जानोबो हागौ आरो बेनि थाखायनो गोबां फालांगियारि खलम खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
दे
औ दे नोंथां औ दे
आं
आ दे